हेलौ
नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनाबाय।
नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ नोंथां फ्रियैनो दं। नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो फ्रियैनो दङ।
औ नोंथां अब्ला टपिक ओ मोनसे लानानै रायजलायनोसै नङा होमबा?
औ
औ ओरैनो नोंथाङा दायोथ फ्रियावनो दं नङा होनब्ला? औ ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो बाखि सानफोराव एबा माखासे ओरैनो थानाय समफ्राव मा खालामनानै थानो मोजां मोनो जेरै मबाइल नायनाय नङा होमब्ला? आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ गुबुन बायदि बायदि जेरै फिसा फिसौ खामानि थायो ओमफ्राय आरो लोगोसे ए बिजाबफोर फरायो नङा होमब्ला आरो सोर बा थिबि नायनो मोजां मोनो बेफोरनि बागै दे एसे फोरमायदो।
थारैनो बुंनो थाङोब्लाथ' आङो जेनेबा न'नि फिसा फिला खामानिफोरखौहाय मावनानै मोजां मोनो ओरैनो।। सम बारहोनो जेरै थोरि सुनाय ओंखाम संनाय लोगोसे मैगंफोर गायनाय फोरावहाय एबा आबादफोर मावनायफोरावहाय हेफाजाब होनाय जायो जेनेबा हाग्रा दांनाय बेफोरखौ गायनाय बेफोरखौ जोलै जावैनायफोर बेफोरबायदि खामानियावहाय।
औ औ औ जोबोद मोजां नोंथां अब्ला ओ नों दे बुंलाय नोंथां।
मानोना जेनेबा जोंनोबो नांगौ जाखायो नालाय। जानो थाखाय एबा रां खामायनो थाखायबो।
थाइसे थाइनै राङा
ओं बेफोरबायदि आरो। दिनो आरो
औ औ ओरैनो मा मा खेथि जेनेबा आबाद मावनाय जायो नोंथां।
जेरै। जोङो गुबै आबाद हिसाबै जों माइखौ मावनाय जायो आरोना।
औ औ
ओ माइनि बागै आं एसे से फोरमायनो जेनेबा माइखौहाय जोलै दोनो माइनिफ्राय एसे साननै सानथाम सोमो आरो दैयावहाय बिनिफ्राय बोखांनानै इदिनो साननै सानथामसो आरो बेयावबो दोननाय जायो आरो गाजा हरनो थाखाय बिनिफ्राय फोनाय जायो आरो मोनसे हाखौ एवनानै लानानै ओमफायो फोनानै दोनोब्ला इदिनो फनद्र' मास मोनसे गाहामफोर लानो नागिरो हासार होबा एसे थाबैनो
ओम
बाहायजानाय जायो आरोना माइआबो ओमफाय जों गायो गायनानै ओमफ्रायो गायनाय समावबो जों हाग्रा दानांगौ जायो ओमफायो हानाय समावबो जोङो हानांगौ जायो आखायजों आथिखालावथ' मेचिनबो ओंखारबाय ओमफायो बिनि फाय मारा नांगौ जायो मारा होाखांनायनि उनावहायसो लामनानै लामनिफ्राय जावनानै जाव लामनायनिफ्राय जेनेबा जावसिगोन जावनानै ओमफ्रायो मिलावलांसिगोन मिलाव लांनायनिफ्राय आरो जावनानै बिनिफ्राय जों जानाय माबायावहाय मोनहैसिगोन आरो आरो बिनि अनगायैबो मैगंफोर बेफोरो खम समनि गेजेराव मोननाय जायो
औ ओरैनो मा मा मैगं मावनाय जायो नोंथां
जेनेबा लाव बहल भिन्दि आलुफोर फानलुफोर
औ
बेफोरबायदि आबाद मावनाय जायो आरोना
बेफोरखौ मावनायाव उम बेफोरखो मावनाय ओम
एखे माबायाव मोननाय जाया आरो थारमाने दैज्लां मेसें बिदिनो मोनसे मोनसे गावबा गाव मोनसे मोनसे माबा थायो आरो ओं बोथो बोथोर
ओम ओमफाय ओरैनो ओ बेफोरखौ मावनायाव जेनेबा ओ माखासे दाथ' ओ एम्फौ एनला जेरै बेमार बेफोरबायदि गोबां नाङो नङा होनब्ला मैगं थाइगं फोरानो होन फिथाइ सामथाय फोरानो होन ओमफ्राय दा बेफोराव माबाफोर मुलि सारनानै रैखा खालामनाय राहा लायो नामा होनबा हासार फोर होयो नामा जेनेबा आबाद मावनायनि सिगां हा फोराव
औ होनाय जायो। बेफोरखौ खम समनि गेजेराव मोन थाखाय माखासे हासार होनाय जायो। जायो आरो। जेरै गोबोरखि हासा हासार एम्फौ हासार ओमफायो हाथायनि बे रासायनिक हासार बेफोरखौबो होनाय जायो लोगोसे बेयो जौनायनि थाखाय आरो थाब खम समावनो मोननायनि थाखाय। ओमफायो बेफोरावहायथ' एम्फौ एनलाफोर बा बायोना बेफोरनि थाखायबो माखासे जे मुलि होनाय जायो आरो जाहाथे एम्फौ एनलाया दा जानो हादों बिलाइनि ओमफाय बिबारनि फिथाइनि बेफोरबायदि मोनफा मोन फा मुलि थैनायखौ होनाय जायो आरो
औ ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङाबो बेफोरखौ ओ मावनो एबा एक्सपिरियेन्स दङ नामा बेफोरखौ जेनेबा आबाद मावनायफोराव जेनेबा
जेनेबा
ना गुबुन सोर ओ न'खरनि जि गाहाय बे मावनाय लामनाय जायो रा ना
ओं न'खरनि गाहायफ्रा नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां जों थिंबो मावनाय जायो दा दैज्लांनि समाव माइ आबाद मावनाय जायो लोगोसेयैनो बानलु
उम जेनेबा मा मा आबाद मावनाय जायो
आबादा बिदिनो भिन्दि दङ बानलु आरो सबाय बिमा ओमफ्राय लोगोसेयै भिन्दि बेफोरखौ मावफानाय जायो आरो नखराव न'खराव जानायजों लोगोसे इदिनो आरो गरफा गरनै रां मोनो बेनि थाखायनो माने मावनाय जायो आरो बेखौ खोआ खौ ओरैनोथ' जोंनियाव हासार होआाबाथ' जाखालाना आजिखालि
ओं
बेखायनो माने गोबां हासारफोर होनानै आरो गोबां रांफोर गारनानै जोङो आबादखौ मावनो गोनां जायो आरो।
उम जेनेबा नोंथां गोदोनि ख्रुइ आथिखाल आथिखालाव जेनेबा साबसिना गोदोना साबसिनोन जेनेबा बेफोर आबादफोर मोननायफ्रा
आबाद मोननायाथ' सिगाङो साबसिनमोन बुंनांगोन मानो होनब्ला जोंहा सिगां समाव जा सिगांनि समफ्राव हाफोररावबो हासाराबो गोबां दङमोन दानि समावथ' हासारा खमायनायफ खमायलांनो ओमफाय ओ बेनि जाउनाव माने दायो गोबां आबाद मावनायनि सिगां हासार गोनो गोनां जायो आरो बे मोनसे बेनि जाउनाव दानि जुगाव माने आबादफोर ओ जिखुनु माबा मोनसे खामानि मावोब्ला ओ‌ गिबियाव गोबां रांखावरि गारग्रोनानै मावनो गोनां जायो आरो। खोनादोंना नोंथां?
नोंथां।
औ खोनादों।
होमब्लाथ' नोंथांनि गामिखैबो हासारा एसे खमानो जालांनो हमबाय हायाव।
औ नोंथां खमानो जालांबाय लोगोसे हाफोराबो सिगांनि बायदि गैला गाहायनिफ्राय गाहाय जाबोगासिनो माने गोजोबोगासिनो बैफोरनि जाउनावथ' माने हासारफोरा खमायलांजोबनो हमबाय आरो जायनि जाउनाव आबादफोरा ओ आबादफोरखौ जोङो हासार मोजां होआबा मोननो थानसै
नोंसोरनिथिं ओ नोंथांमोनथथिं फ्राय मा मा ओ आबाद आबाद मावनाय जायो जेनेबा
जालांबाय नोंथां।
औ
जों सा दङ माइब्रा दङ ओमफ्रायायो रन्जित दङ
औ
माइफोरनि नामफोरानोथ' जोसा माइब्रा आरो। दाङिया मासुरि गोबां दं आरोना जोंखौ नोंथाङाबो नोंसि सिनथिंजानायखौ फोरमायनो हागोन ना?
जोंनाथ' मेन गाहाय हिसाबै बेफोरनो माइब्रा होनजोसा आरो ओरै रन्जित परिमल बेफोरनो आरो
ए
बेफोरावबो जोङो। गोबां हासार होननानै मावनो गोनां‌ जायो। दैै माइखो मोजाङै मोननांगौ जिहेथु बेनि थाखायनो माने हासारखौ मोजाङै होनाय जायो आरो हासारा जोंना बेनो ओ माखासे केमिकेलफोर होनाय जायो आरो लोगोसे अर्गेनिक जेरै ओ मा होनो बेखौ अर्गेनिक होनोब्ला जोंहा ओ मोसौफोरनि गोबोरखि औ बेफोरखो माने होयोब्ला माने आबादफ्रा मोजाङै सोमखोर सोमखोरै जायो आरो माने ओं गसाफोराबो गिदिर गिदिर सायो आरोया ओमफ्राय नोंथांमोनथिंथ' दायो दैज्लां बोथोर नङा होमब्ला गासैथिंबो दा गायनाय फुनायावथ' गासिबो मुखुब जासिगोन दा नोंथाङा बेनि बेलायाव माइ गायनाय खोथिया फुयनायनि बागै एसे फोरमायदो दे माइखो बोरैहाय माबायदि जेनेबा गायो आरो खोथियाफोरखौ माबादि फुनाय जायो बेनि बागै
आंथ' सिगां बुंबोखाबाय जेनेबा माइखौहाय फासावहाय सोमनाय जायो
औ नङा नोंथां दायरेक गायनाय गायनायखौ
ए जेनेबा हालौनाय फासावथ' हालौवगोरखायोसो बिनिफ्राय खोथिया फुना लाग्रोयो खोथिया फुनाय बेखौ
औ
बिदिनो खाराय ग्रोयो हाखौ
उम
यनानै ओमफ्राय बिदिनिफ्राय सामार बुसिगोन सामार बुनानै फोमोन मोनसिगोन ओमफाय फो मोननानै गायनाय जासिगोन आरो फास समावथ' आग लानाय होनो आग लानानै गायनाय
औ औ औ औ
नोंथांनिसिम बेफोरखौ सावरायनाय मोना गोजोननाय मोनबाय जोंना समाबो जाब फैबाय
औ साबायखर थाबाय नोंथां
समाबो जाना फैबाय जोंना दोनथ'नोसैसै होमबा नोंथां ओं